हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादों मा नोंथाङा।
औ दासो खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ
हेलौ
खोनादों ना?
नोंथाङा आंनि आवाजफोर खोनदों ना?
औ खोनादों नोंथां
हेल'
हेल' खोनायाखै नामा? हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
खोनाबायना? हेल' खोनायाखै नामा? हेल' हेल' हेल'
हेलौ
खोनादों ना?
हेल' नोंथाङा आंनि आवासखौ खोनादों बा? जों गारि मथर फोरनि सायाव सावरायनोसैमोन।
नोंथाङा दा फ्रिमोन ना?
औ नोंथां फ्रि
औ औ दासो खोनादों नोंनि आवाजखौहाय
औ दे नोंथां बुंदो
हेल'
औ हेल'
हेल' बुंहरलाय देलाय माबा मोनसे खोनायाखै मोन
औ दायो खोनादोंना खोनायाखै?
दायो खोनाबावदों दे
औ नोंथाङा बुंदो गारि मथरनि सोमोन्दै
औ माने नांथादों आरो इसे खोनाबाबो
औ दालाय हेल'
देलाय बुंलाय दायो माबा मोनसे रायलायलाय
खोनादों ना? हेल'
हेल'
खोनायाखै नामा?
हेल'
औ
औ दे खोनादों होनबा
ओ औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ
हेल' हेल'
औ दासो खोनाबाय नोंनिखो
औ
नोंथाङा दा फ्रिबा
औ नोंथां फ्रि खोनादों ना?
हेलौ
औ
नोंथाङा दा फ्रि मोनबा
औ फ्रि नोंथां हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनायाखै नामा?
नोंथाङा दा फ्रिमोनबा गारि मथरनि सायाव सावरायगौमोन आरोना जेरै बे दा जोंनि आबहावाफोरखौहाय गाज्रि खालामनो हमदों बे बेनि थाखायनो सावरायगौमोन आरो।
औ बुंजागोन नोंथां।
हेलौ हेलौ